हेल'।
औ खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना।
औ दङ फ्रियैनो आङो दायो।
नोंथाङा फ्रिनो दङब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना।
औ सावरायनो हागोन।
होमब्ला जों दोरोङारि ओंख्रिफोरनि। सायाव एसे सावरायनोसै होनोमबा।
औ नंगौ।
जेनेबा दोरोङारि। ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङा मा।
औ।
मा मा मोनथियो आरो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि। बागै एसे। फोरमायना हो होनो हागोन ना आंनो।
औ हागोन औ हागोन। दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ। अनलाजों दाव नारजि जों। अमा जेरै थास' थास' बिथ थराइ बा नाफाम। बेनि अनगायै गोबां दोरोङारि ओंख्रि।
ओं ओं। उम।